हेलौ हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ दा नोंथां दिनै जों हारिमुनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावराय जायो नोंथां
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि हारिनि सोमोन हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै औ दे
नोंथां
औ।
हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा ओ बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो।
औ नोंथां औ।
ओ जाय हारिया गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि हारिमु -हारिमुनि महरा गोमोरहां- गोमोरहां जानानै दं।
औ नोंथां औ।
मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय मावनाय -दांनाय, मोसानाय -मुसुरनाय।
औ नोंथां औ।
जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दङ। ओ बेनो बैसागु ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिम फालियो होनना मिथियो जोङो। ओ गोदो -गोदाय आबै -आबौमोना बैसागुखौ ओ से सा से दानहालागै फालिमोन होनना जोङो खोनायो आरो।
औ।
ओ ओ नोंथाङा ओ बिनि बागै हारिमुनि बागै फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा हारिमु होनोब्लाथ' जोंहा मोनसे जोंनि हारिनि जा सिनाय बेखौनो जोङो गासै जोंनि गाननाय- जोमनाय दामग्रा जोंनि रायज्लायनाय राव गासैखौबो लानानै जों मोनसे हारिमु होननानै जों सिनायथि मोनो। दा बे हारिमुवा जाबाय गाव हारियानो हारिमु दङ। दा जोंनि बर' हारियाव हारिमु होनोब्ला जोंहा, जोंनि रायलायनाय जा बर' बिमानि राव। बेखौ जोङो राव हिसाबै जोंहा सिनायथि मोनो। जोंनि बर' हारिनि आरो जोंनि दामनाय -देनाय, हारिमुआवबो मोसानाय मुसुरनाय, जोंहा बागुरुम्बा मोसानाया जोंहा नेसनेल लेबेलाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोसानाय होननानै जों मिथिनो मोनो। बेफोरबो मोनसे जोंनि हारिमु दा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा, जोंनि जा गाननाय- जोमनाय जोंनि माखासे दामग्रा- देग्रा आगजु बेफोरबो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि, बेबो जोंनि हारिमु दा जोंहा जोंनि हारिनि सिनायथिनि दामग्रा- देग्रा हिसाबै जोंहा खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना। बेफोर गासैखौ जिग्रेद बेफोरखौ मिथिनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर जाबाय जोंनि हारिनि- हारिनि मोनसे दामग्रा -देग्रा आगजु हिसाबै सिनायथि मोननाय। दा मोसानायावबो जोंहा, बागुरुम्बा मोसानाय। बारदै सिख्ला मोसानाय, खेराइ मोसानाय गासै जोंहा बेबायदि गुबुन -गुबुन रोखोमनि मोसानाय दं। जाय जोंनि हारिमु। नङा होनबा नोंथां? आरो रोजाबनायफ्रावबो जोंहा रोजाबनायफ्रावबो जोंहा, जोंनि गुबै जोंनि बर' रावनि जा मेथाइफोर सल'फोर बेफोर दङ। बेफोरबो गासैबो बै जोंनि हारिनि हारिमु दा नोंथां नों नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि जा हारिमु बियो गोबाङैनो जोंहा सोरहाबा सोरहाबा बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बायदियाव जोंहा ओ गोबां माने जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि जा बायदि खालामनानै गालांनाय नियम नितिफोर बेफोर एसे गोमालांनो हमो दा बेखायनो जों बेफोरखौ हमथानानै लानांगौआ जोंनि ओ दायथ' नङा होमबा दा जोंनि बिबान दा मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बे जोंनि ओ गोदोनि आबै आबौमोनानो फोरोंलांखानाय बेफोर जाबाय जोंनि हारि मु जाय हारिमुवा जोंहा सिगांनि जोंनिया आजौ आजौ गोदोनि आबै आबौ बिदि ओरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि मोसानांगौ बे जोंनि ओ रुल्सफोरा एसे माने माबोरै नियमजों जों फालियो बेफोर गासै- बो जोंहा दंखाजोबो नाथाय जों बेखौ खोमा नों नोंथां बुंनाय बायदिनो एसे खोमानानै लानो नागिरदों नङा होमबा नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां औ दा हारिमु होनोब्ला जोंहा बे औ नोंथां औ दा हारिमु होनोब्ला जोंहा बेफोरखौनो मिथियो आरो नोंथां दा नोंथां आरो बैसागो बैसागोआबो जोंनि हारिनिनो मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बैसागो फालियो आरो मागो फालियो मागो दमासि बेफोर गासैबो जोंनि मोनसे हारिनि रंजाथाइ फोरबो बेफोर जोंनि हारिमुनिनो मोनसे बाहागो लोगो नङा हबा नोंथां औ दा नोंथाङा बै- सागोनि बागै एसे बुंबावनो सानो नामा नोंथां जोंनि हारिनि हारिमु बैसागो
ओ बैसागुनि बागै ना नोंथां ओ बैसागु जोंहा ओ बैसागुखो बैसागुआव जोंहा से साननिफ्राय लानानै जोङो स्नि सानालागै फालियो
औ नोंथां औ
स्नि सानहालागै फालिनायाव ओ जोंहा ओ गोखा गोखै जाना- होना सुबुंफोरा बुङो आरो ओ गोखा गोखै जांगो सुबुंफोरा बुङो बेनि गेजेराव जोंहा एकस' एकता रोखोमनि गोखा जानांगौ होनना मानसिफ्रा बुङो आरो
औ नोंथां औ औ
औ गासिबो मैगंखौ बिनि गेजेराव गासैबो मैगंखौ मोनजोबैलाय जोङो ओ मोनब्रै मोनबासो मैगंखौल' जोङो ओ जानो मोनो आरो बेफोर बेफोरो जाबाय मानिमुनि दिंखिया खेरा दाफिनि माइसुन्द्रि खिफिबेनदों बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो आरो माखासेखौ जोङो मोन- मोननो थाङा नालाय बेनि थाखाय जोङो मोनजानाय जाया बै
जायगायाव जायगायाव मोनैनि आंखालनि थाखाय औ औ औ औ दा
ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायावबो आङो बुंगोन नोंथां
औ दे नोंथां
सुबुंफोरा जायगा थाइसेयावनो गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो ओ मोसानानैनो गोबां ओ खामायनो हानाय जाबाय आरो। ओ जेरै फिल्म मोनसे गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो आरो जोंनि एक्ट्रिकेटारसफ्रा।
औ नोंथां औ।
ओ बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालनि ओ आथिखालाव गोबां ओ मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे मोनसे प्रग्राम गायोब्ला
औ नोंथां औ।
खामायनो हादों। ओ
औ।
रां खामायल' नङा बि बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौबो बिथांमोनहा लाखिबोदों आरो।
औ नोंथां औ।
खोनादोंना नोंथां? ओ हारिमुनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि
ओ नोंथाङा ओ हारिमुनि बागै फंनैसो
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों र' नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दा हारिमुवा जोंहा गोबाङैनो दावगाबो बाय। जोंहा जा सावथुन मुलुगाव जोंहा फावखुंगुर फावखुंग्रि दङ' बिथांमोनाबो दा गोबां ओ ओ आगान आगान होबोनानै आवगायबोबाय दा बिथांमोनहाबो दा रां खामायनायनि लामा हिसाबै जोंहा थां गोबां हारिमुनि लाइनावनो जोंहा खारो नङा होमबा नोंथां? जेरै हमनानै ला सल' खननानै जों रां आरजियो जों फाव दिन्थिनानै राव आरजि ओ फाव दिन्थिनानै मोसानानै जों रां आरजियो। दा जोंहा दामनाय देनाय गासैयावबो जोंहा रां आरजियो। दा थिग बिदिनो जोंहा हारिमुआवनो हारिमु खौ जोङो आवगायनायजों लोगोसे जोंहा रां आरजिनायनि मोनसे ओ जायगा हिसाबैबो जोंहा बेबायदिनो मोनसे पजिसन बानायनानै जों रां आरजिनाय जायोदा आरोना नोंथां दा। दा नोंथां बुंलायनाय बायदिनो जोंहा जोंनि हारिमुआव गोबाङैनो दावगानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आसा खालामो बेबायदिनो दावगालांबाय थागोन इयुनालागै दा मोजां मोनो आरो ना नोंथां बेबायदि दावगालांनायखौ नुनानै। आरो जोंहा ओ बिदिनो जोंनि जा सल'खनगिरि बिथांमोन फावगिरि बिथांमोन बिथांमोनाबो गोबाङैनो गाव गावखौनो ओ मोजाङै प्रिपेयार खालामनानै जाहाथे गोजौहालागै जोंनि हारिनि गासैखौबो देखायलांगासिनो दं आरो देखायलांबावगोन हागोन। आं बेखौनो आसा खालामो आरो ना आं नोंथां। दा नोंथां जोंहा फोरबो फालिनायफोरनि बागैबो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन बैसागोनि बागै दे ओमफ्राय आरो जोंहा मोनसे फोरबो दंबावो ना नोंथां ओ मागो दमासि होननाय। दा मागो दमासिखौ माबोरै फालियो नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओ मागो दमासिखो न'?
औ नोंथांखौ औ।
मागो दमासिनि बागैथ' आङो ओरै मिथिया थेवबाबो आङो म आंनि मिथिनायखिनि ससेखौ बुं बुंगोन आं नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोंहा ओ जोंहा ओ मागो दमासिनि ओ सानसे सिगाङावनो जोंहा ओ माखासे अन गुन्दैफोरखौ ओ देना लाखाग्रोयो। बिदिनो जोङो ओ देना लाखाग्रोनानै बिदिनो ओ सोरहाबा ओ न'आवनो देग्रा आइजें गैयिनि थाखाय बेलेगाव बिहैनो गोनां जायो।
औ नोंथां औ।
सोरहाबा ओ बिदि दिं दिंखिफोर थायोना? बे दिंखिफोरावनो न'आवनो देबाय। देनानै बेखौ ओ इदिनखालिनो सोरहाबा मोनायाव सावो ओ आरो फिथसाफोरखौ आरो इनि अखानायै दमासि सोरबा सावो।
औ नोंथां औ।
ओ ओमफ्राय आरो बिनि ओ जायैनि सिगां जोंहा मोनसे नेम दङ। थैसिफोरनो बावनाय बेनि थाखाय जोङो ओ माखासे फिथाफोरखौ जोङो ओ खावनानै ओ दोनग्रोयो आरो जायालासिनो।
औ नोंथां औ।
ओ बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जों दोनखानाय मोदायनो दोनखांनायनायनि उनाव बिनि उनाव जों जायो आरो। जानानै जोंहा बेयाव माखा माखासे फिथाफोर फिथाफोर नाम दङ बे जानायनि गेजेराव जाहा ओ फिथा लावदुम एन्थाब, थावनि ओमफाय बिदिनो लारु बेफोर फिथाफोरखौ जोङो ओ बानायना जायो आरो मागो दमासियाव। अ बेनो आरो नोंथां आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा ओ
औ नोंथां जोंहा बेलागुर सावनाय हाबा दङ नङा होमबा नोंथां? जायखौ जों जिगाब औवाफोरजों बानायनानै जोङो बेलागुर सावो नङा होमबा नोंथां मागो दमासियाव हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथां ए सेनोसै आं जोबोद औ एसेनोसै नोंथां जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंनिफ्राय ओ माखासे बाथ्रा मिथिनानै नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ गोजोनथों दे औ दे दे गोजोनथों नोंथां।
दे गोजोन्थों।